नोंथांखौ बेलासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ सिगां बावहरनाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
ओ नोंथाङा दायो ओ माबोरै दङ
ओ बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दंङ ओमफ्राय न'खरावबो एसे उसुबिदा जाबाय दं बेफोर बायदिनो।
अ आंनिया मोजाङैनो दं लोगो ओ बिदिब्ला लोगो नों थाङा दायो फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे बर'नि दोरोङारि फोरबो बै फोरबोनि सायाव सावरायगौमोन नों नोंथां
औ जायो सावराय जायो।
अ ओ बिदिब्ला लोगो जों बर'नि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बैसागो बा मागो दमासि बा काति गा सा आ जों बैफोर फोरबो बैफोर फोरबोखौनो जों बर'नि दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो। आ बिदिब्ला आ बैसागुखौथ' बै बसागु होनोब्ला जों साफ्रोम बर'आनो ओ मोनसे बर'नि आमाय थख्ल' होननानै जों बुंनो हायो जाय खौ सिगां आजौ आजोयमोननि समनिफ्रायनो गोदो गोदानफोरनाव आजौ आ बैमोननि समनिफ्रायनो खुंबोनाय मोनसे फोरबो बेनिखायनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय नाथाय आथिखालाव एसे सोलायनायखौ जों नुनो मो आ बिदिब्ला नोंथां, नोंथांमोननि ओनसोल बा हालामाव आ बैसागुखौ आ माबोरै खुंनाय जायो आरो सानबेसेसिमहालागे खुंनाय जायो? आरो बे फोर्बोआव ओ मा मा जानाय लोंनाय जायो नोंथाङा आ नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि ओनसोलाव खुंजानाय बैसागोनि बागै आंनो गुवारै फोरमायथि हरनो हागोन ना?
औ औ हायो हायो गोजोननाय थाबाय ओ लोगो जोंना ओनसोला बहुद गुवार आरो गोदो गोदायनिफायनो माने बे था दायसे जायगायावनो माने बे मोनसे जायगायावनो थानानै माने गामिया गोदो बुहुत फुराना आरोना। बेफोरबायदिनो ओमफ्रायो बैसागो फालिनायाथ' गासैबो ओनसोलावनो जाखायो गासिबो ओनसोलावनो जोंनि ओनसोलावल' नङा जोंनि बा हारि बेफोरबायदिल' नङा गासिबो माने हारियावनो बेबायदि फालियो आरो मोनफा मोनफा फोर्बो बे जोंनि बे बैसाग सागो फोर्बो होन्नाय बेयो सैथो मासनि माने सैथो दाननि जोबनायनिफ्राय जोङो जागायनाय बायदिनो जाहैयो आरो। जोङो अ बेबायदिनो बैसागुआवबो बे सानसेल' जाया जोङो स्नि सानसिम फालियो, बैसागु फोर्बो जायखौ जोङो रंजालि बैसागु होनो। ओमफायो बेयावहाय मोसौ। थुखैनायबो मोन से थायो, मानसि बैसागोबो थायो बेफोरबायदि। अ मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौ बैसागोनि सिगांखालिनो जोंना दमासि। खालामो आरो दमासि खुङो बेयावहाय ओमफायो न'खरनि गासैबो माने मानसिफोरा बेबायदिनो गावबा गाव खामानिफोरावथ' इदिनो बेस्थ' थाखायो। न'फोरखौ साखोन सिखोन खालामो आइजो फोरा ओमफाय जि जोम नाय बेफोरबायदिनो आरो ओमफाय गोदान जि जोम बायनाय बेफोर माने जोंनि मोनसे दोरोङारिथ' नङा किन्तु गोदान बैसागोनि मुङाव गोदान जि जोम लानायाबो जोंनि मोनसे हुदा बायदि जाबोबाय आरो बेफोरबायदिनो ओमफ्रायो
ओ बे बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय खालामो बेखौबो नोंथाङा फंनैसो बुंथिनो हागोन नामा?
मा होनदो लोगोआ?
ओ बे फोरबोआव बैसागु फोरबोआव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जानाय लोंनाय खालामो?
औ औ औ। जोंनि ओनसोलाव ओ बो बैसागोआवथ' गोखा गोखै जानाय बेयो जोंनि नियमखा नोङा होमबा। बे साननिफ्रायनो माने जानानै बैसागोनि जा जानाय लोंनाया जागायखायो आरो ओमफाय ओरैनो गोखा गोख गोखै जानायावहाय जोङो अमा बेदर जायो अमा बेदर सोरबा अमा बेदर जायिआ आरो दाउ बेदर जाहैबाय बेफोरबायदिनो ओमफ्रायो जौ सेरेब बेफोरथ' थाखायो जोंना नङा होमबा बैसागोनि सिगांनो जोंना माने बोसोरसे सिगाङावनो संनानै दोनो बैसागुनि मुङै जुमायखो जौ सेदे बेफोरबायदि औ माइब्रानि जौ माथानि जौ बैसागोनि मुङै थि खाना नानै सावनानै दोनो आरो संनानै बैसागआव बिदिनो औ
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ आंनिफ्राय मोनसेल' ओ खावलायबावनाय बा सोंलु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौ थुखैनाय समाव सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ ओ जाय खुगा मेथाइखौ मोसौ थुखैनाय समाव खननाय जायो बे खुगा मेथाइनि बागै नोंथाङा ओ ओ उम दोंनैसो मेथाइखौ खुगा मेथाइखौ रोजाबनो हागोन नामा
ओ आथिखालाव माने जोंनाव जोङो माने उन्दैनिफ्रायनो बिदि सल' खननायखौ नुबोआखै आरो ना मेथाइ खननायखौहाय थेवबो जोङो बिजाबाव मोननायखो आङो एसे गोसोआव दं आरो थेवबो गोसौ इसेल'सो दंबो बारा इदि माबा गोसोआवबो गैला ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि एर हानजा हानजा ओमफाय बिमा गायदे बिफा गायदो आरो मा बायदि गैलां ससेखौहाय औ। ससेल' गोसोआव दं बिदि माने आथिखालाव बिदि मेथाइ। खननानै थुखैलिया आरोना ओरैनो माने गोसोबायदि सोरबा थुखैनो गोसोबा थुखैयो इफोरबायदि। दाथ' आरो दैमा बा फुख्रिफोरबायदिबो गैला खा। थियाव दैमाफोराबो रानजोबलाय लांबाय दैमायाव थुखैनोबो बिदि गैला आरो आजिखालि। नुसै गामि ओनसोलावबो मोसौ थुखैनायखौ।
नंगौ नोंथां थारैनो सोलायनाय नुबाय ओ। बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि हालामाव ओ बैसागु फोरबोआव। बर' लाइमोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा। लान्दान बैसागु मोसानाय समाव मा। रोखोमनि ओ दख'ना बा गामसा। बैफोर ओ गानग्रा जोमग्राखौ मा गाबनि गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां?
औ औ आजिखालि बैयो आर'नाइ आगर गोनां गोमो गोमो माबाजोंयो मा होनो गोमो गाबनि आवथि लानाय गोमो गाबनि मा होनो आर'नाइ आगर एरनाय बिदि गामसा। खो गानो आरो हौवाफोरा खायमा खालारनि ओमफ्राय गोमो आवथि लानाय बिदि बिदि गामसा गानो आरो लोगोसे आजिखालि बुहुत मोजां मोजां ओंखारबाय बिदिनो गोदोथ' बिदि गैयामोन। थेव माने आखाइजो दानाय बिदिमोन। फ्राय दा आरो मेसिनजों दानाय। इन्दिनि होनो नोंगोना नोङा मोनथिया। इन्दिनि बेफोरबायदि कट बायदि। दि मोनो आखाइ गुसुं बेफोरफोरखौ गानो आरो हौवाफोरा आर'नाइ आगर एरनाय आरो हिनजावफोराथ' बिदिनो गोमोखौ गानो ओमफ्रायो सोरबा बाय गानो आर'नाइ फालि लायो बेफोरबायदि आरो खिन्थु माने एखे गोमो बा बायदिल' गाननांगौ बिदि नङा बिदि गानला आरो दाना। माने गाव गोसो बेफोरबायदि गानो जाय। सुबिदा बेफोरबायदि जानो माने दोरोङारि बेफोरबायदि। खौ माने मानिनानै सोलिया खालि बे रंजालि बैसागोखौ गोदोनिफ्राय फालिबोनाय नालाय बेबायदिनो फालियो खिन्थु बेयाव जि नियम बा माबा दङ आसार खान्थि बेफोरखौ बारा मानिला आरो। बेफोरबायदि औ गोदान। खोमाने बांसिन बजब। फिनबाय मानसिफोरा।
नंगौ नोंथां ओ बे लांदान बैसागु मोसानाय समाव नोंथांमोननि हालामाव। खुगाजों खननानै मोसायोना ओ। केसेर बा मिउजिकजों ओ। दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
जोंनाव आथिखालाव माने जाय मेथा-मेथाइ रोजाबगिरि लाबोयो बेफोरल'सो माने माबाजों खुगाजों खननाय नुसै बेफोरबायदिथ' खुगाजों खननाय माबानाय बिदि गैलानो। आरो सल'फोराबो माने गोमा लांजोब गोदोथ' बिदिनो बारा लेखा गोरोंबो नोङामोन लिरना गालांनो अबेबा लेखाफोराव बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय मानसिफोराबो बिदिनो थैनानै थांबाय ओमफफ्राय दा मानसिजोंनो लोगोसे थांफानाय बायदि जाहैबाय आरो मेथाइफोराबो। बेफोरबायदि जोबस लांबाय ओमफाय दा जाय दङ माने जि दोंसे बा दोंनै दङ बेफोरखोनो माने खनले खनले खनफिननानै मोसायो आरो बे बिदिबा आरो मोजांबो जायाना मोजांबो खोनाया दोंसे मेथाइखौनो बा खननै खनथाम बिदिनो मोसाबाय थाबा बेफोरनि थाखायनो माने केसेटआबो माने जायगा लाफैबाय आरो जोंनि हारिमुआवहाय केसेटजो दामनाय बा देगजो दामनाय बेफोरबायदिजों बांसिन दंजायो बेफोरबायदि ओमफ्राय लोगोनि ओनसोलावहाय
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहायनो न'खरनि गारजेन ओ जायगा आरो जोंना ओ जोंनि लामावहाय सेथि बैसागुआव मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो नैथि बैसागुखौ जों मानसिनि बैसागु हिसाबै साननाय जायो बेबायदिनो बे बैसागुखौ आ स्नि बा ओ जि बा जिबा दिनसिमहालागै रंजा बाजायै जों आ फालिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आ सैथ्र दाननि जोब था सानखालिनि नखरनि गार जेनबा हालुवा बे बिथांमोना मोसौ थुखैनो थाखाय ओ मोखोना बिलाइ बाख्रिखब बा ओ रायदों आ बैब फोरबायदि नांगौ जानाय फान्थाव ओ लाव हालदि गोथां बैफो
ओमफाय लोगो दिग्लिथि बिलाइखो लाया नामा नोंसो ना
ओ दिगिलिथि बिलाइखौबो फ्राय मोनोबा लायो ना थाय मोनबाङाबा लानायखौ नुनो मोना थिखालाव ओ बेबायदिनो सेथि सानखालि फुंङावनो सिखारनानै ओ ओंखाम संग्रा न'नि दो दोख्रानि हांगार आथ जाय हांगार खौ जों थालिर बिलाइआवहाय ओ सिखा बा जायखिजाया गुबै बो गोबौ बुस्थुजों थालिर बिलायाव हखनानै लानानै ओ थाव गु बैजों फुन लानानै ओ मोसौनि बिखुङाव दागा दागि गाब होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो नोंथां ओ गुबुन
औ
ओ बे समावहाय दैमानि दैफ्रा ओ बैसागो समाव दैमानि दै दैफ्रा रानस्राङोब्ला दंग नफोराव दै गैयाब्ला नोंथांमोननि हालामनि बायदिनो जोंनियावबो आथिखालाव मटर मेसिन बा बाल्थिङाव दै लानानै मोसौ थुखैनाय बे फोरबोखौ नुनो मोनसै आरो बेदिननि बे दिनखालि ओ ओ फान्थाव सारै सारै बा लाव सारनानै बा हालदै गोथां सारनानै ओ मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनो आ आरो बै दिननिफ्रायनो जोंनि हालामाव फान्थाव लाव हालदि बेखौ स्नि सानसिमहालागै जायिखौ जों नुनो मोनो जेब्ला स्नि सान बारलांगोन अब्लासो बो बैफोर मैगंखौ संनानै जाना मोननायो जानायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदि बिदिनो बै दिनखालि मोसौखौ हगारसारनानै दोनो जेबो खानाय जाया आरो नैथि सानखालि माने- मानासनि बैसागु बे सानखालि गेदेरा उन्दैखौ खौ अननाय आरो उन्दैया गेदिरखौ ओ मान बावनाय बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव ओ गामिनि बयबो ज जालायनानै नखर नखर मागिलायनाय आ बेबायदिखौ नुनो मोनो मागिनाय समाव फैसा बा ओ फैसा थिखालाव बांसिन फैसा हरनायखौ नुनो मोनो नो बेबाय बिदिनो आ हरनाय फैसाजों जयै ओ रायजोआवनो खाना बा पार्टि जानायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव लांदां बैसागु खु खुंनाय जायो ओ बे फोरबोआ खौ जों बांसिन लांदां फोथाराव खुंनायखौ नुनो मोनो ओ बे लांदां फोथाराव फांसे दंफां गायनाय जायो ओ जेरै लानदांन बैसाग ओरैमुं बेबायदिनो गोदान बैसागु मोसानाय हाबा हाबाफारिया बेलासिनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगानिफ्राय जागायनानै मोनाबिलिनि दाइन रिंगासिमहालागै जायो बे फोरबोआव बा बे लान्दान बैसागु मोसानायाव खुगाजों आइजोफोरा बानायनानै बा औ आयजो बा हौवा माहारिया गाव गावनो खुगाजों बानायनानै मेथाइ खननाय मेथाइ खननानै होयो आरो बे मेथाइ खननायाव गोबां दोरोङारि दामजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बैफोरबायदि दामग्रा दामजुफोरखौ खौ लानानै
लान्दान बैसागु मोसानो थाखाय सल' खननाय बैफोर खौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बे मोसानायाव गोबां एखे खालारनि लाइमोन सेंग्राफ्रा गाव गोथां गाबनि गामसा गुफुर गाबनि गस्ला बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो फोरखौ गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि फास्रा बेफोरखौ जोमबायनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां बिदिब्ला नों नोंथां बेखिनियाव जोंनि सावरायखौ दोनथ'निसै नामा
औ दे दे गोजोननाय थाबाय औ नोंथां दे